हा
नोंथाङा खोनानो हादों आखो?
औ खोनादों
आं नोंथांनिसिम मोनसे खोथा सावरायनो लुुबैदों
होम
सिम आं मोनसे खोथा सावरायनो लुुबैद दों जे जिउ खुंनाय राहा बेखौ नोंथांनिसिम सावरायनो हागोन ना? औ दा बिदिब्लाा जों जागायजेननोसै नों थांनि जागा एबा नोंथांनि गामि ओनसोल सिं मा-माबायदि जायो जेनेबा जिउ खुंनाय राहाया आं नोंनिसि नोंनिफ्राय आं खोनानो मोन नो हागोन ना
औ नोंथां हागोन। दा जिउ खुंनाय राहा होनो ब्लाथ' जोंनो बे संसाराव थानायाव ओ जोंनोथ' नांखागौ जायो जे माने जों माबोरै थायो संसारखौ माबोरै खुंलाङो आरो फेमिलिनि सायाव जोङो माबोरै ओ बिदिनो खुंलाङो आरोना माथो होनबावनो। बिदिखौनो होननांसिगोन। बेखौनो होनना बुंनाय जागोन। ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव दा जिउ खुंनाय राहा होनना बुङोब्ला, गा-गामि एरिया माखा ए- गामि एरिया खा ना-ना-नालाय होमबा दायो जोंना ओ गुदि जिउ खुं नाय राहायानो जादों आबाद जोंनि ओनसोलनि थिं दा बे गोबां सुबुङानो आबादखौ मावनानै जिउखौ खुंलांनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलथिं नोंथां।
औ आबाद आरो नोंथांनि नोंथांनिसिम आं आरो सोंबावनो लुबैदों जे नों नोंथाङा बुंदों जिउ खुंनायनि राहाया आबाद आबादनिफ्रायनो बांसिनानो जिउ खुंनाय जादों आं मिथिनो हागोन ना जे मा मा आबाद मावनाय जायो?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि फाख्रा सिख्रा बायदिसिना आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। होमबा बेफोरनि गेजेरावनो जादों माइआनो ओ गिबि माने, मा होनगोन बेखौ?
गिबियाव माइयानो दोङो नामा?
गिबियाव माइयानो। ओमफ्राय माइखौ मावनायनि ओ मावनायाथ' जोंना खनसेल'सो गायो दा बेयो जाबाय जुलाइ मा- जुलाइनो दैज्लाङाव दैज्लाङाव बेखौ गायनाय जायो। ओमफ्राय, दैज्लाङाव आरो माइनि अनगा दंबावो फाथो गायो थाइबेंफोर भेन्दिफोर बेफोरनि गुब- गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबादफोरखौबो मावनाय नुनो मोनो नों थां आरो ओ बे ओ माबानि अनगा दैज्लांनि अनगा मेसेङाव जोङो बेसरफोर गायो खरलाफोर फोयो।
गोरान खेतिखौ बुंदों नामा नोंथाङा?
औ नोंथां। ओमफ्राय खेर मुजा फोर बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ बा मैगंफोरखौ गायो। बिदिनोसै नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माबायदिथो जिउ खुंनाय राहाया सुबुंनिया? आबादफोर मावनानै मावो ना साकरिफोर मावो नोंथाङा बुंदो दे।
आङो बुंनो सानाबा जोंनि बेलायाव जोंना साक रि मावनाय गैबाङा औ साकरि मावनाय एबा जों बिजनेसाव बांसिनानो हाबना दोङो आरो जोंनि गामिनि ओनसोलनि मानसिफोरा बिजनेस होनोबा जोंनो बे गय बागान गय बागान साबलाइ बागान आरो बायदि फेक्टरि फेक्टरि बानायनायफोरनाव हाबना दोङो आरो ओ आरो जोङो बुंनो थाङोबा जोङो बेला गोरान खेथि खालामनायाव जोङो बांसिनानो लोब्बा लायो आरो गोरान खेथि खालाम जों जों बुङो थाइबें, लिसेरा, गार' बेसन बेसन बेसर फुनायफोरा एबा गं माइ गं माइ फोनायफोरा बे खो फोराव बा बेसे लोब्बा लाना दोङो आरो गोरान खेथि आरो गिसि खेथि आरो माने दैलां बोथोरनि होनोबा ओ दैलां बोथोरनि समाव खेथि खामग्रा होनोबा जोङो माइ दोङो माइ माइ बि खामनाय जायो आरोना बे गिसि टाइमनि एबा ओ दैलां टाइमनि खेथियाव बिखौ बिदि खामनो इदि खामनाय जायो आरोना आरो अ जोङो बे जिउ खेंनाय बिलाय होनबा जों एग्रिकालसार एबा गायनाय गायनाय गायनाय थुनायफोरावनो जोङो बांसिन लोब्बा लानाय दङ आरो आरो बुंनो सानोबा जोङो एबा बिजनेस आलादा बिजनेस जेरै साब्लाय खानाय साब्लाइ साहा बिलाइ दंफां गय दंफां जों बेफोरावबो एबा मोजाङैनो अ रां बुथुमनो हायो जेरै उम बेखौ फाननानै एबा साहा बिलाइ बनायनानै ओ सा बनायनानै जोङो बेखौ फाननानै बाहाय एसे मोनो आरो जों बिजनेस होनोबा आरो दुकाननिबो बिजनेस दंखावो जोंनि गामिनि ओनसोलसिम जोंनि गामि ओनसोलसिम दुखान होयोबा जेरै जानाय मुवा फाननाय जेरै बायदि बायदि मुवा फाननाय दोङो ना बे फोर खौ लानानै बेफोरखौ लानानै जोङो बे उदैखौ सुफुंनाय जायो आरो। आरो नोंथांनिसिम नोंथांनिफ्राय मिथिनो हागोन ना आङो जे मा मा मा मा रोखोमनि बिजनेस एबा उदैखौ सुफुंनो हायो आरो?
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै नोंथाङा दायो बुंलांबाय जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओनसोलाव माने गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आबाद माने आबादनि जोहोयैनो बिजिनेसबो खालामनाय नुनो मोनो बा फालांगि होनो। जेरै जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो मावो।जेरै ओ माइखौबो जोङो ओ फालांगि महरैबो खामनाय जायो फालांगि खामनाय जायो।
औ औ।
मैगं थाइगं लेस्रा, सबाय वाटारमेलन ओमफ्राय ओ फरला, थाइबें, भेन्दि, बेसर गोबां रोखोमनि आबादफोरखौनो ओ जोङो फालांगियारि महरै बाहायनाय जायो। ओमफ्राय बिनिफ्राय रां मोननायखौ ओ रां मोननायनि गेजेरजों जोङो जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो नोंथां। ओमफ्राय बिनि अनगा आरो दंबावो। जायखौ होनो जुनारफोरनि बिजनेसबो दङ'।बिजनेस माने फालांगि। जुनारखौबो जोङो दाउ दाउला दाउसि दाउला दाउसा बिदिनो अमा अमा ओमफ्राय ओ मोसौ बोरमाफोर गुबुन गुबुन रोखोमनि जुनारफोरखौबो जोङो न'आव फिसिनानै ओ बेफोर खौबो फाननानै जोङो फालांगियारि महरै बाहायनो हायो नोंथां।
औ।
ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोर जुनारफोरखौ फाननानै फैसा खांनानै ओ फैसा खामायनानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ बुंनो थाङोबा जोंनिसिम बे ओ जो जिब जुनार फाननानै जिउ खुंनाय राहाया जोंनिथि बा इनकामा एसे खम माबानि बेलाबा उम गायनाय फुनाय फोरनि बेलाबा बे गोरान खेथिनि ओ बेलाबा एसे खम जायो जोंना बे माबा जिब जुनारखौ फाननानै माबा बिजनेसा आरो जोङो बुंनो सानोबा जों बेलाइ खम जायो माने जों मावबाङानो आरोना जोङो मावो होनबाल' जों फिनानै नों जोङो न'आवनो बांसिना जों फिसिनानैनो न'आव जायो।
औ।
औ।
अब्ला माने औ।
बुङोबा जों फिनानै जायो माने जो दाननाबो फानगारो माब्लाबा जेरै जोङो एबा गोबा मोसौ बुथारदों मोसौ सिथारदों होनोबा जोङो बेफोरखौ एसे माबा खामो आरो ओ फानो। एबा जों जाजोबनो हाया नालाय जोङो साब्रै मानसि दोङो एबा न'आव साब्रै साबा दस जोनानो दोङो होनबाथ' जोङो मोसौ मासेखो जाजोबनो हाया ओंखायनो जोङो बेखो फाननाय जायो आरोना आरो बिनिनो बिनिफ्रायनो एसे रां रां हाय बाला रां खौ मोनबोला जोङो जिउ खुंनाय राहा एबा बिफोराव बाहायनाय जायो आरो ना जिउ खुंनायाव बाहायनाय जायो।
नंगौ नामा नोंथां? आस्सा मोजाङानो ओमबा। अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो जेरै जोंनि ओनसोलफोरबायदिनो ओ सुबुं माहारिफोरा जिउ खुंबोदों। बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो जिउ खुंबोदों आरो जेरै फालांगिफोर खालामना आबाद मावना बा साख्रिफोर मावनानै बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबा हुखाफोरखौ मावनानै सुबुंफोरा नोंसोरनि बा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा खामानिफोरखौ जिउ खुंबोदों आरो जिउखौोनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ आं नोंथांनिसिम नोंथांनिफ्राय मिथिनो हागोन न जों एबा गोरान खेथिनिफ्राय बुंबाय आरो जोङो दाउ दाउजो दाउला एबा फाननानै फाननानै मानानै जों बेखौ बुंबाय आं आरो नोंथांनिनिफ्राय आ मिथिनो लुबैदों जे जों एबा दैयाव थानाय बेफोरनिफ्राय माबा मोनसे बुंनो सानो नामा नोंथाङा?
औ नोंथां आं बावलांदोंसो बुंनो जे जोङो दै दैनिफ्रायबो फालांगि खालामनो होयो जेनेबा दै माने दैयाव थानाय नाफोर एम्फौफोर खांख्राइ बेफोरबायायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि दैयाव थाग्रा जुनारफोरनि फ्रायबो जोङो फालांगि खालामनो हायो जेरै नाफोरखौ जोङो न'आव खथा फिसा जावनानै बा जायखौ फुख्रि होनना बुङो बेयाव नाफोरखौ होनानै बेनिफ्राय जोङो नाखौ देरनायसिम बेखौ जोङो बोखांनानै देरनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ फालांगि खालामोब्ला बेयावबो ओ माने लाब जायो आरोना फैसा दङ बिदिनो खालामनो हायो बा ओ खांख्राइफोरबो फियो खोमा नोंथांमोननिथिं फियो नामा?
खांख्राइ फिनो होनबा जोङो खांख्राइखौ फिबाङा नाथाय नाखौ बा फिनाय जायो एबा औ नाखौ फिसिनाय जायो लख एल ना हाइब्रिद आनो जा जा बेखौ फिनाय जायो आरो
औ मोजां अब्ला नोंथां मोजां अब्ला बिनि अनगा नोंथांमोननियाव ओ जेबो गुबुन रोखोमनि ओ हाबाफोर मावनाय नुयोमोन नामा नुनो मोनो नामा नोंथां?
नुनो मोनो होनोबा जोंनि सिं बिनि अनगा एसे खम खम जायो आरो आरो जों बुंनो थाङोबा बारा बारा एसे बां मोजां माबाया आरो ना
बारा एसां मोजां जाया आरो जोंनि बे मास टर मावाबा साखरि मावाबोला बारा बारा थांलाय फैलाय खामनायनि एसे राहा लामा गैया आरो अंखायनो जों बिखो बाहाय ओ बारा गोनांथि होनाय जायो
औ अब्ला मोजां नों थां
खोनायाखै?
अब्ला जों बुजिबाय दे बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ सुबुंफोरा नोंथांमोननि ओनसोलाव मावनाय खामानिफोरखौनो मावनानै नोंथां एसेयावनो अब्ला उम।